हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा औ
औ औ खोनाबाय ना नोंथाङा औ औ औ खोनाबाय
ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओरैनो दङ'ब्ला ओ सुबुंनि जिउआवहाय सानफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो होननानै आं हरनाय जादोंमोन।
औ
ओ
औ खोनादों नोंथां
सुबुंनि सानफ्रोमबोनि जिउ होननानै बुङोब्लाथ' फुंनिफ्राय सिखारना नै मोनासिम उन्दुजा सिम नि बे सानसेनि जिउखौनो होननानै बुंजायो
औ नंगौ
ओ दा बे सानसेनि समावहाय मानसिफोरा गाव गावनि बायदिसिना खामानिखौ मावो जेरैहाय जानाय लोंनायनि खामानि बेफार फालांगिनि खा मानि सोलों थाय गियान आरजिनायनि खामानि ओ गाव गावनि थांखि बायदियै गोबां रोखोमनि खामानिखौ मावो ।
औ
दा बे सुबुं जिउआ ओ ओरैनो जानला मोनला जालांबाय थायोब्लाबो मोजां जाया बेखौ जोङो मोनसे आब्रुथि गोनाङै सामलायलांनो हानांगोन ओ बेखौ आब्रुथि गोनाङै सामलायलांनो थाखाय जोङो माखासे रुटिनफोरखौ बानायनानै लानो हायो जेरै हाय ओ सिखारनायनि मोनसे सम जानाय लोंनायनि मोनसे सम मावनाय दांनायनि मोनसे सम ओ सोलोंथाइ लानायनि मोन से सम बेखौहाय जोङो ओ थि खालामनानै लानो हायो आरो अब्लानिया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआ जोबोर समायना मेहेर गोनाङै ओ नुजासारगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे ओ मोजां ओ फिथाइफोर खौबो जोङो मोननो जेरैहाय देहानि फारसेबो जोंहा मोजां फिथाय फैगोन ओ गिया याननि फारसेबो थाखा फैसा रांखावरि बेफोरनि फारसेबो जोंहा गासैयावबो मोजाङाल' फैगोन आरो
औ
दा बेबायदिनो नोंथाङा सानफ्रोमबो जिउनि सोमोन्दै मा बाफोर ओ बुंनो सानगोन नामा
औ माने जेनेबा जों सानफ्रोमबोनि जिउआव नोंथाङा जे बुंलांदों दहाय दैलि रुटिन बियो जोंनि थाखाय खोब गोबां माने गोनांथि जानानै फैयो जाय ओ
स्पेसियेलि जायफ्रा माने स्टुडेन्टफोर बा फरायसाफोर बिथांमोननि थाखाय खोब गोनांथि आंनि नुना यावब्ला दिनै जोङो सासे ओ फरायसा जानानै माने समाव सिखाराब्ला समाव जाना जानांगौ समाव जायाब्ला उन्दुनांगौ समाव उन्दुवा ब्ला जोंनि लिरनाय फरायनायाव गोबां माने बेफोरबायदि गोहोमफोरखौ खोख्लैनाय जों नुनो मोनो ।
औं
थिग बेबायदिनो दिनै सासे सुबुङा जुदि गावनि सानफ्रोमबोनि जिउनि रुटिन बायदि बिदि जुदि सोलिलाङोबा बिथाङा फरायनायजों लोगोसे गावनि जि थांनानै थानाय नि जि माबा मा होनगोन बेखौ लाइफ स्टाइल बेफोरखौ माने मोजां खालामामलांनो हायो जि सासे सुबुङा आंनि नुनायाव जिहेथु जाय फरायसाफोर आरो माने फरायसाफोरा हायोब्ला आंनि नुनायावबा बिदिनो सारिथा सारिथा बा पासथा बेफोरबायदियाव सिखारनानै बियो बेफोरबायदिनो ब्रास मोखांफोर सुनानै आरो बिदिनो दसे हायोबा थाबायग्लांनानै आरो थाबायग्लांनायनि उनाव बियो दसे रेस्ट लानानै बिदिनो लेखाफोरखौ नायो नायनांगोन आरो आंनि बायदिब्ला ओमफ्राय आरो बिदिनो जिहेथु स्टुदेन्ट हिसाबै नयथाफोरनिफ्राय फ्राय बांसिनानो बेफोरबायदि स्कुल कलेजफ्रा नयथाफोरनिफ्राय जोंहा स्टार्ट जायो अब्ला बिथाङा नयथानि सिगां बे गावनि फरायसालियाव बा कलेजाव थांनो थाखाय ओंखार ओंखारनांगोन रेडि जानांगोन बिनि उनाव आरो बियोे कलेज ओ कलेजाव फरायसालियाव थांनानै बेबायदिनो थां थांनानैथ' जोङो खमबाबो फ्राय आजिखालिनि फ्राय माबा कलेज स्कुलफ्रा बे बेफोरबायदिनो सारिथाफोर जायो दा बेफोरबायदि सारिथाफोरनि उनाव फै फिनायाव बा खायफा खायफाया एकथा दुइथायावबो मोनफैयो स्कुलफ्रा दा जायफ्रा माने सारिथायाव माबानिफ्राय कलेज बा फरायसालिनिफ्राय फै फिननानै रुमाव बा गावनि रुमाव बा गावनि न'आव मोनफैयो बिथांमोना दसे सम बेफोरबायदिनो जिरायनानै रेस्ट लानानै थ ओ जानो गोनां दंबा जानानै लोंनानै बिदिनो फ्रे माने जेनेबा बा दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै दसे जिरायनानै बियो दसे समखौ माने बिदिनो फासतासोखौ फासतासोआव गेलेयोबा गेलेहैनो हाबाय जायफोर माने जेरै आउटदर एक्टिभिटिस फुटबलफोर क्रिकेटफोर बेफोरबायदिखौ गेलेनो गेलेहैनो हाबाय बिनि उनाव आरो बियो साराय पासथा बा सयथा बेफोरबायदियाव फैफिननानै बेफोरदिनो जाय दुगैग्रा दुगैबाय आरो दुगैयैया आथिं आखाय सुनानै आंनि नुनायाव' जेनेबा गेलेना फैनाय हिसाबै जिहेथु मेंनाय गोलोमनाय बेफोर हानाय बेखाय आंनिब्लाथ' बियो दुगैनांगोन आरो बिनि उनाव दुगैना फैनानै बिदिनो दसे रेस्ट लानानै ओ बा गावनि माबानि थाखाय गावनि गोसोनि गोजोननायनि थाखाय बा बेफोरदिनो मबाइलफोरखौ दसे दांनानै बा दसे नायनानै मा सोलिदों मा सोलियाखै बे जायफ्रा गोनां जोंनि जिवाव माने जेरै निउसफोर बेफोरबायदिखौ दसे नायनानै बिनि उनाव आरो जि जानाय लोंनायनि मोनाबिलिनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ जानानै लों लोंनानै जेनेबा बियो बिदिनो दसथा दसथा एगारथासो निफ्राय जुदि लेखा फरायनानै बियो बार'था बार'था एख खथासआव बिदियाव उन्दुब्लाबो माने आङो खोब मोजां जानाय बायदिखौ नुगोन आरो नुयो आरो
नंगौ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों ओ जोंनि औ दे सोंलाय
दा नोंथाङा जेनेबा बेफोरबायदिनि सायाव मा बुंनो सानो मोजां जा यो ना गाज्रि जायो जेनेबा बिदिबा
औ नंगौ नोंथां बुंलांनाया ओ मोनसे मोजां आदब ओ सासे सुबुङा मोनसे थि रुटिन थानाया मोजां बेखौ बियो सानफ्रोमबो एखे रोखोमै मावलांनो हायाब्लाबो बियो बेखौ संनानैनो ओ‌ थांबाय थानो हायोब्ला मोजां आरो जेरै नोंथाङा बुंदों फुङावनो सारिथायावनो सिखारनानै ओ बियो बिनि जा डिउटि दङ बेखौहाय बियो स्टार्ट खालामनांगोन जेरैहाय फुङाव सिखारनानै मोखां बा ब्रास खालामखांनायनि उनाव फरायनो लानानै ओ‌ बियो लाइफखौ स्टार्ट खालामनो हायो बेजों लोगोसे‌ ओ फरायनायनि सिगां बै फरायसाया ओ गावनि गोसोजों इसोरखौ गाबज्रिनो हानायाबो बिनि थाखाय मोजां जागोन आरो लोगोसे यगा खालामनाय जायखनाखि बियाम होननानैबो बुङो बेखौ खालामफायोब्ला बिनि माइन्ड दाहाय मोजांसिन जागोन आरो फ्रेससिन जागोन बेनिफ्राय ओ बिनि बे सानसेनि लाइफआ ओ मोनसे मोजां थासारियाव फैनायनि लामायाव थायो आरो बेफोरबायदिखौ खालामनो हायोब्ला। बेनिफ्राय बियो ओ जानाय लोंनायखौबो मोजाङै लाखिनांगोन नांनायनि बारायै बियो जानो नाङा। मोनदों होननानै बबेबा समाव ओ जिख नुवा मानो बेफोरखौ बियो बाहायजोबोैयानो मोजां बियो गावनि देहानि बा उदै नि थोनाय सिबांखौ बियो जानाया मोजां। बिनिफ्राय आरो बियो सानसेनि जिउआव गोबां रोखोमनि मानसिफोर खौ लोगो मोननो हागौ बिनि गेजेरावनो बियो मोजां गाज्रिखौ सायख'नानै लानो रोंनांगोन। बि निफ्राय खामानिखोरखौबो मोजां गाज्रिखौ सायख'नानैसो बियो मावनो रोंनांगोन आरो।
औ
जेनेबा हमनानै लादो बियो बिहा गोबां लोगोफोर दङ अब्ला बिनिनो गेजे जेराव सोरबा मोजां जागोन सोरबा गाज्रि जागोन अब्ला बियो ओ‌ मोजां लोगोजों थांनाया मोजां जुदि बियो गाज्रि लोगोजों थाङोबोला बै लोगोआ माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावहैयोब्ला बेयो बेजों थांफानानै मा जाहैगोन बेहा बेबायदि एखे रोखोमनि खामानिखौनो बियो मावबाय थानो लुबैगोन आरो बेनिखायनो ओ हायोब्ला बैफोरबायदि गाज्रि खामानि आव थांग्रा लोगोफोरजों गोजान जानाया मोजां खनसे थांफ्लांबायोब्रा बे खौ नेक्स्ट टाइमावहाय खालामैया बिनि थाखाय मोनसे मोजां सोलोंथाइ जागोन आरो।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो बेलासे टाइमफोरावबो बियो खेला दुलाखौ खालामनो हायो जेरै नोंथाङा बुंलांदों बेनि गेजेरजों जोङो गोजौ थाखोसिमबो मोनहैनो हायो जेरैहाय गेमनि गेजेरजोंहाय ओ एसे एसे फ्रेक खालामनानै बियो मोनसे गिदिर थाखोसिम गेलेनायसिम मोनहैनो हागौ नङा होमबा?
औ नंगौ
ओ‌ बेफोर सानसेनि जा रुटिन बेखौ फल' खालामबाय थायोब्ला बियो सानसेब्लाबो साक्सेस जाहैगोनखौ नुहुरो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ
नोंथांनिफ्राय ओ जेनेबा देलि लाइफनि सोमोन्दै एसे मोथिनानै आरो आंबो फोरमायनो मोननानै ओ गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' थ'नसै
औ जा
ओ दे